औ खोनादों नोंथां
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला आंजों दान्दिसे सम जोंनि आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो।
औ जागोन दे नोंथां
औ
मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला जोङो जोंनि मिथिंगायाव थानाय जेरै
बिफां लाइफां, हाजो हाला, दाउला दाउसा जिब जुुनार दै आरो बायदि बायदिखौनो जों मिथिंगायारिनि सम्पद होनना बुंनाय जाय।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा? औ नोंथां खोनादों।
मोजाङै खोनायासै नोंथां।
हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां बुंनायसै
दं नथां
हेल' खोनादोंना नोंथांआ